खोनादोंना औ नोंथांथां औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ मा खालाम खालामदों नोंथां दा नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां
औ नोंथाङा आं फ्रियावनो दं
औ नोंथां औ नोंथां आं नोंथांजों मा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ हागोन नोंथां
औ नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि हारिनि जानाय लोंनाय नङा होमबा नोंथां मुंदांखा जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावहाय सावरायनो थाखाय नोंथांनाव आङो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां औ नोंथां अब्ला नोंथाङानो एसे जागायग्रोदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां दे नंगौ नोंथां जोंहा बर' हारि हिसाबै गोबां गोदोनि ओरनो जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर दङ ना होमबा नोंथां
औ नंगौ
गोदोनि समनिफ्रायनो जोंहा ट्राइबेल हारि हिसाबै हिसाबै बा बर' हारि हिसाबै जोङो गोबां माबानिफ्राय हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं मैला खांनानै जों जानायखौ नुनो मोनदों ओंख्रिफोरखौ लोगोसे जोंनि जेनाखि ओंख्रिफोर न'आव आबाद खालामनानै जाग्रा बेबो गोबां दङ माने न'आव जोङो आबाद खालामनानै जेनाखि जाग्राफोर मैगंफोर बेखौ जोङो गोबां आथिखालाव नुनो मोनो आरो हाग्रायाव थांनानै मैगं लायना जानायखौ एसे खम नुनो मोनो दा आथिखालनि मुगायाव सोलिफु मुगायाव नामा नोंथां गोदोनि मुगानिफ्राय जेनाखि जाबोनाय ओंख्रि आबै आबौनि समनिफ्रायनो जे ओंख्रि जाबोदों बे ओंख्रियानो जाहैबाय जोंना दिनै जि आइ टेग मोनजोबबाय मोननै मोनथामसोआ नङाोमा नोंथां जेरै अनला लोगोसे जे दंबावो नारजि आरो नाफाम बेफोरखौ जोङो जि आइ टेक जायखौ जों होनना बुङो जिअ ग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन ना होनोमबा नोंथां
नंगौ थारैनो
खौ मोननो हाबाय जोंनि बर' हारिनि बियो ओंख्रि होननानै नङा होमबा दा ओ जोङो बेयो मोनसे जोंनि समाजनि बा बर' समाजनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बर' हारिनि थाखाय जोंहा मोनसे जोंनिनो ओंख्रि होननानै सिनायथि मोननाय मोननाया दा जोङो गोदोनि समाव गोबांसिनानो ओह हाग्रानिफ्राय लायनानैसो जाफैयोमोन जेरै दाउ फेन्दानो ओह आरो दंबावो जेरै थास' जेरै बे फिसा फिसा थास'फोर बिसंफोरखौ जों खानानै हानानै जाफैनाय लोगोसे जोंहा आरो गोबां खिफि बेन्दोंनो ओ आरो मानिमुनि बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोदों गोदो बेनिखायनो जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना बारा बेमार आजार जायामोन बेफोरबायदि जोंनि जेनेबा मिथिंगानि जेबो माबा फोर होयै मुलिफोर होयै बेफोरबायदि जेनाखि मेडिसिन बाहायै जों मैगंफोरखौ मोनजानो थाखाय गोदोनि जेनाखि आबै आबौमोननि समनि सुबुंफोर बिथांमोनाबा बाराद्राय बेमार आजार जायामोन नाथाय आथिखालनि जोङो आथिखालाव नुनो मोनसे सोलिफु मुगायाव जोङो जे गोबां मानिे मैगं थाइगंफोर फोरावनो जोङो मेडिसिन बाहायनानै जोङो खम समनि दिनावनो बा गि सानावनो जोङो मैगं थाइगंखौ जोङो बानायना जानो हायो नङा होमबा नोंथां औ नाथाय गोदोनि दिननि बायदि जुदि दिनैसिमबो थानायमोनब्ला जोङो दिनैसिमाव बेफोरबायदि बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोननाय नङामोन नङा होमबा नोंथां दा आंनि साननाया बेनो नोंथां जोङो जों गावनि ओ जेनाखि जानाय सुबुं माहारियानो जानायखौ जुदि बायदिसिना मेदिसिन बाहायनानै बा मुलि बाहायनानै थाब थाब जेनाखि ओह खम समनि गेजेराव जों मैगं दिहुननानै बेखौ जायोबा बे माने निस्सय बे मानानि बेमार आजारा जाखागोन सानसे समाव लासै लासै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारै नोंगौ नोंथां
सरि गोरोन्थि जादों नोंथाङा जोंनि जेनाखि ओह माबा सुबुं माहारियानो खालामदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां सुबुं माहारियानो खालामदों
औ दा जोङो बेफोरखौ खम बाहायनो नांगोन मानो होनब्ला देहायानो दोहोन देहा गैयाबा जों बे बुहुमावहाय थांना थानो हाया थिग दिनै जेनाखि ओंख्रिफोर बेफोरनि माखासे माबा दङ जेरै जों जाफ्लेबाय थाग्रा जेनाखि ओंख्रिफोर बे जोङो आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनसै आलुफोरखौ जानो मोन जानो मोनसै आरो जेरै जोंनि बाजार दा हाथाइ बाजार टाउन सहरफ्रावबो जों गोबां जेनाखि बर'फोरनि आबै आबौमोन जाबोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै जाय मैगं थाइगंखौ गोदो गोदाय गुबुन हारिफोरा जों हारिखौ जों जानाय नुनो मोनामोन नङा होमबा नोंथां
नाथाय दा बेफोरखौ नुनानै गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेफोरखौ जानो हमदोंसै मानो होनना बुङोब्ला रिसार्च खालामनायाव मोनदों जे बेफोर मैगं गोदो गोदाय जाबोनाय मैगं थाइगंफोरा जोंनि जेनाखि बर' हारिनि जाबोनाय मैगं थाइगंफोरा माने देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेमार आजार सन्देरनो हाया होननानै खोनादोंना नोंथां
औ नोंखौ खोनागासिनो दं
बेबायदिनो दा हाथाय बाजाराव फाननानै जेनाखि जोंनि बे बर' हारिनि जाबोनाय मैगं थाइगं बेफोरखौ फाननानै दा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेफोरखौ बायना जानायखौ गोबां नुनो मोनसेै टाउन सहरफोराव नङा होमबा नोंथां
औ थारै नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो ओ आथिखालाव हाथाय बाजाराव जोङो बर' आ जेनाखि हारिनि आइजोफोर बिथांमोनखौबो जों नुनो मोनसै गोबां मैगं फाननाय
दा जोङो ओ जोबोद मोजांनि बा थ्रा बेयो मैगं थाइगंखौ जोङो जोंनि जेनाखि ओह ओंख्रिफोर बेखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै माबानो गुबुन फोरखौ जाहोनो हानायाबो जोंनि जोबोद मोजां माने सुबुंफोरा गुबुन हारिनि सुबुंफोराव दा बुङो बिस बिसोरो जोबोर मोजां मोजां माने अर्गेनिक जायनाखि माबाफोर जाबोदोंमोन बेफोरखौ दा नोंथाङाबो एसे जोंनि बर' हारिनि जाबोनाय ओंख्रिफोर मैगं थाइगं बेन्दों बेनला बेफोरनि बागै फंनैसो बुंदो नामा नोंथां
औ नंगौ थारै नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो जों बर' हारिया गोबां मुंदांखा बेफोर ओंख्रिफोरखौ मावलांखाबाय
औ अन्नानै नोंथाङा एसे माबा गोसा रायलायबा गाहाम जागौमोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ औ आरो बा नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां ओंख्रिफोरखौ नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां बेनि गेजेरावनो दा बोथोर जेनेबा जुलाइ आगस्त दानफोराव मोननाय मोनसे मैगंनि मुंखौ बुंनो सानदों आं नोंथां बे मैगङा जाहैबाय बेबो हाग्रायावनो मोनो नोंथां जेरै थास' बिबार नङा होमबा नोंथां थास' बिबार बेबो थास' बिबाराबो हाग्रानि थास' बिबार नङा होमबा नोंथां बे थास' बिबारखौ मानि दा बोथोराव मोननाय जायो आरो नोंथां औ जुलाइ आगस्त बेफोरबायाददि समावहाय बे थास' बिबारखौ मोननाय जायो जायो आरो नोंथां दा बोथोराव मा खालामो नोंथां जेब्ला जोंनि आबादारि बिथांमोना नङा होमबा नोंथां गायनाय फुनायावथ' मुखुब जायो नङा होमबा दा
औ नोंथां नंगौ
बे समाव मा खालामो जोंनि आइजोफोरा बे ओंख्रिखौहाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय बा खाथिनि बहाबा दुब्लि फोथारनिफ्राय बेफोरबायदि थास' बिबारखौ खानानै मा खालामो नोंथां नाफोरजों जेनेबा दुब्लिफोरावथ' ना मोनबोयो नङा होमबा नोंथां औ बे नाफोरजोंहाय एखेबारे मानि नोंथां गोथावै एखेबारे फिसा फिसा हानानै आराम रुदबनानै मोजां थाव होनानै मस्ला मस्लिखौ खम होनानै नाफोरजों मोजां एवनानै नाफोर नङा होमबा नोंथां बेफोरजों मानि सम दसे समनि गेजेरावनो बे ओंख्रिफोरखौ थाब थाब फोमोननानै जायो आरो जोंनि मानसिफोरा मानो होनोबा नोंथां नोंथां बे दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनाय बोथोराव जोंहा गोबां टाइमनि समनि आंखाल जायो नङा होमबा नोंथां थाबानानै थाब थांफिनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां बेखायनो मा खालामो जोंनि आइजोफोरा बे ओंख्रिखौहाय थाब थाब फोमोननानै थाब जानानै थाङो आरो मोजां मानो होनोबा जेब्ला बिसोर दुब्लि फोथाराव थाङो अब्ला बे दुब्लि फोथारनिफ्रायनो बेफोरबायदि मैगंखौ लानानै फैफाखायो आरो नों थिग बेबादिनो आ नोंथां जोंनि गेजेराव आरो माखासे मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रि दंबावो जेरै नोंथां होननाय बादि बादिनो अनला दाउ बेफोरथ' थाखाबाय नङा होमबा नारजि अमा नारजि नाफाम नङा होमबा नोंथां बेफोर थाबाय आरो लोगोसे थाबाय सबायजों साम'जों नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ सबायजों साम'वाबो जोंनि थाखाय जोबोद मुंदांखा बर'नि मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां साम'खौथ' जोङो बर'फोरा जा गोदोनिफ्रायनो जाखायो मानो होनोबा साम' जायो बा गोदो गोदयनिफ्रायनो जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं नोंथां साम' जायोबालाय नो जोंनि मेगन मेगननि नुथाय बियो माने मोजां जायो आरो नोंथां मानो होनोबा साम'वाव गोबां दै थायो होननानै मिथियो दैयाव थाग्राखाय जायनि जाहोनाव मेगनफोरा माने मोजां जायो होननानै मिथियो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ नोंथां औ आरो लोगोसे नोंथाङा माखासे ओंख्रिफोर बुंलांदों जेरै हाग्रा बंग्रानि बेन्दों बेनला ओंख्रि नङा होमबा नोंथां औ नोंथां जेरै आरो मोनसे ओंख्रै दंबावो जोंहा औवा मेवाय ओंख्रि नङा होमबा नोंथां औवा मेवाइखौबो जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो हाग्रानिफ्राय बा औवा बारिनिफ्राय लानानै फैनानै बेफोर ओंख्रिखौ मा खालामो नाफोरजों बा अनलाफोरजोंबो जायो आरो
औ नोंथां
थारैनो जोबोद गोथाव जायो
नोंगौ नोंथां
नोंथाङाबो मिथिखागोन जानो हागौ नोंथाङाबो जायो जानो हागौ नङा होमबा नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां आरो जोंनियाव माखासे से गोबां गोबां मुंदांखा ओंख्रि दंबावो जेरै हाग्रा बंग्रायाव मोननाय अलदर अलदर नङा होमबा नोंथां अलददखौबो जोङो
औ नोंथां
बे ओंख्रिखौ मा खालामफैयो बेफोर ओंख्रियाबो नाफोरजों दाउफोरजों नङा होमबा नोंथां बा अमाफोरजों अमायाथ' जोंनि थाखाय मुंदांखा मोनसे बेदरखा नङा होमबा नोंथां नोंथां बर' हारिनि बेफोरबायदि ओंख्रिजों माने संनानै जायो आरो जोंनि देहाया बेफोर बादि जोबोद मोजां बा मोजां आइरन नङा होनबा
औ नोंथां
ब्लाड सारकुलेसन जानाय जेनेबा ना जोंनि देहायाव माखासे रोदा रोदा थै खारसाथाय होनना बुंङो नङा होमबा बेफोरो माने मोजां जायो होननानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोना बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जाबोबाय थादों आरो नोंथां दा नोंथां बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नङा होमबा
नंगौ नोंथां नोंगौ
दंबावो दा जोंहा समबो जानायलाय नोंथां जोंहा जोंनि माबाफोरखौ इयुनाव रायज्लायफिनसै नङा होमबा नोंथां
जागोन दे नोंथां जागोन नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मिथिनो मोनबाय ओह दा गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला
रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे नोंथां गोजोनथोंसै